नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन।
नंगौ नोंथां। थारैनो।
नोंसोरनाव ओ बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालियो थां?
औ नोंथां बैसागो फोरबो ना बे बैसागो फोरबोखौ थ जोङो बैसाग दानावनो गोबाङै फा ओ फालिनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय बैसागो फोरबो बुङोब्ला जोंनिया जोंनि जायगायाव जोङो नि सान फालिनायखौल नुनो मोनो। बैसागोनि गिबि सान होनना बुंबा जों बैसाग मोसौ बैसागोखौ बुंनो हायो बाव मोस सौ बैसागो बुंबाथ बेवहाय मोसौखौ थुखैनाय
औ
मोसौखौ थुखैयो बेवहाय मोसौ थुखैनो थाखाय जों गिबियावनो फुङावनो उथिनानै जोङो गाव एसे दुगैस्रां लोबस्रां एबा जोङो एसे जग खबर लानांगौ जायो आरो जेनेबा खायफा मुवाफोरखौ जो जोंनो नांगौ जायो। मोखौ थुखैन थाखाय औ बेवहाय। फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला जोङो लाव फान्थाव। औ बेदिनो जोंनिया आरो दिगिलिटि औ पानि लाव दिगिलिटि बिदिनो जोंनो नांगौ जायो नोंथां। आरो बेनि अनगायै बो जोङो औ बेवहाय मोसौनियाव जोङो हांगार फोननानै होयो। हांगारफोरखौ जोङो बै खान्था एबा सारायनिफ्राय हर्लाबनानै लानाय जायो आरो दै थावजों जानाय थावजों जोङो एसे से माने जोङो माबानानै गलायनानै बेखौ मोसौनियाव फोनना होनाय खौ नुनो मोनो आरो। औ बिदिनो बे खौ जोङो दैमासिम एबा बहाबा बिलो बैफोर जागासिम जोङो मोसौखौ होना लांनायखौ नुनो मोनो। होना लांनानै जोङो बै जायगायाव गामिनि एबा बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जोङो मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनो। बे मोसौ थुखैनाय। समावथ' जोङो बायदि रोखोमनि बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइफोरखौ। जोङो रोजाबनाय। खौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेखौ जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैखां खांनायनि उनाव जोङो ओ दुब्लि फोथारफोराव जों उदाङै बै साननि थाखाय बै सानखालिनि थाखाय जोङो हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जेब्ला जों मोना मोना जोङो जेब्ला बेखौ न'सिम लाना लाना फैयो गल गलि न'सिम। अब्ला बेखौ गोदान। फाकाजों जोङो खानायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै जोङो थ' बे खालिथ' मोसौ बैसागोआ थांखांबायानो। आरो खालि मोसौ बैसागो खालि जोङो जा नाय लोंनायबो नुनो मोनो। जानाय लोंनाय होनना बुंबाथ' जोङो हाग्रानिफ्राय एबा बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जोङो उम जेनेबा थाइजौ खान्थाल बिदिनो बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ जौसे सेथा जोङो बायदि रोखोमनि औ गो खागो गोखै बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथां बिनि उनाव जोङो माने ओ जोंनिया बै माबा मानसि बैसागु फैयो। बे मानसि बै बैसागुआव नोंथां जोंनिया फुङावनो उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ एबा जोङो खाथि नि एबा ओ गेदोरफोरखौ जों खुलुम हैनायखौ नुनो मोनो। आरो बे गोदोरफोरा जों खौ बोर सारस्रिनायखौ उन्दैफोरखौ औ बोर सारस्रिनायखौ नुनो मोनो। नों नोंथां बिदिनो जोङो बेनि उनाव आरो जोङो मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनो। मोसानाय मुसुरनाय बुङोबा थ' बेवहाय बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा। गंगोना एबा जोङो साबस्रिं ओ हारमुनि बायदिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय मोसानो थाखायथ' जोङो जेनेबा जोंनिया गाननाय बर'फोरखौथ' जोङो दख'नाफोरखौनो गाननाय नुनो मोनो। हिन्जावफोरखौ आरो हौवाफोरखौ जोङो गामसा आरो गुफुर गेन्जि
औ
बुरन्जि आरो आरनाइाथ थाखागोन जोंनिया आरनाइखौ जोंङो लानाय खौ नुनो मोनो आरो ना। था बिदिनो जोंङो नखर नखर थांनानै बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो आरो मोसाहैनानै जि बै नखराव मो मोसाहैनायाव बै नखरनि ओ बिगोमाया जि गोसो जानानै ओ रां हरो खायफाया जोंनिया माइरं हरो बिदिनो जोंङो ज जयै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बयखौबो मोसानायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला बे बैसागु बोथोराथ जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायनाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांनि जायगायाव बै बैसागो फोरबोखौ मा रोखोमै बा माबायदि फालियो नोंथाङा फोरमायना होगोन ना हा गोनना
नोंथाङा जाबायदि बुंदों बेबायदिनो फालियो जोंनावबो बैस बैसागु फोरबोखौ ओ मा होनो मोसौ थुखैखालि जोंनाव ओ एक्स एकता ना मा होनो बिदिनो मा होनो ओ फां गोखा बिलाइ दिंखिया खान्थाल बिदिनो थालिर फस्ला बायदिसिना रोखोमनि एवनानै जायो आरो
नोंगौ नोंथां। थारैनो
आरो बिनि उनखालि जाहैबाय मा होनो मानसि गोथै बावउनाय ना मा होनो औ बेखौबो फालिखायो आरो
नंगौ नों
मनसि गो थैनोबो जेनेबा जुमाइ बिदिनो फिथा सामथाइ फिथा उनु बावो आरो गामसा गेन्जि गस्ला फालि बेबायदि बावो आरो नोंथां‌मोन नोंथांमोननियावबो बेबाय दि बावोना?
जोंनियावबो बेखौ जोंङो गोबाङै नुयो सोर खौबा सोरखौबा आरो बेनि उन गायैबो जोङो बै मा बुङो ओ बे जोंनिया दि जानुवारियाव जायो। बे फोरबो मोनसेया अ' मागो फोरबो बे मागो फोरबोआव जोङो गोबांखौ फाल-माबानाय नुयो। बिदिनो बाउनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागुआवबो बाउनायखौ नुयो। ओं बिदि नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोंनिया बैसागो बोथोरा मोसानाय मुसुरनाय औ बोथोरजों लोगोसे बेवहाय बायदि रोखोमनि दामनाय देनायाथ' थाखाबाय आरो लोगोसे बै बोथोराव जोंनिया मिथिंगानि ओ बिफां-लाइफां बायदिफोराबो गोदान-गोदान बिलाइ लानो हमो औ बिलाइ खिलियो बेजों जोंनि बै जायगानि ओनसोलनि जि समायना-रमायना औ समायना रमायना जा खाङो आरो दाउ हलाफोरखौबो जोङो गोबां जेनेबा औ दाउ खौऔनि गारां समायना औ बे खौ खोनानो मोननाय जायो। जों बेखौ गोबाङै खोनानो मोना बैसागु बोथोराव गोबाङै खोनानो मोनो जोङो औ नंगौ नोंथां। खिनथु जोङो बैसागो बोथोरा जोंनिया बिदिनो थाङो आरो जेब्ला जोङो बैसागोआ जोबो जोंनिया गोदो ओ-गोदो थ' जोङो थामजि सानखौनो फालिनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दासान्दि जोंनियाव माने जोङो स्नि सान खौ फालिनाय नुनो मोनो औ बेनि स्नि साना जेब्ला जोब लांगोन अब्ला जोङो बैदि मोस सानानै जोङो मोननाय औ मागिनानै मोननाय रां खावरि फोरखौ जोङो बुथुमनानै लाखांनायनि उनाव जोङो माने जयैनो जोङो मोनसे जायगायाव बहाबा मोनसे जायगायाव जोङो खाना जानाय होननानै बुङो खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नों औ नोंथांमोननि जायगायाव माने गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबाफोर सोलायनाय नुनो मोन्दोंना नों
औ मोनदों नोंथां गोदोनि दिनाव माने बयबो ओ फालो फालो ओंखारोमोन आरो बोराय बुरै बेन्थ' सिख्लाफोर आरो दा दा आरो बारा ओंखारनायखौ नुनो मोनला आरो मोसानाय मुसुरनायफोरखौ।
नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि दा आगोल आगोलनि बायदि ना दा बेलेग सोलायबाय
औ बिदिनो जोंनि जायगायावबो गोदो गोबाङैनो बोराय बुरै गासैखौबो ज' ज' नुनो मोनोमोन बेवहाय जोङो आलादा आलादा मोसानायखौ नुनो मोनामोन आरो गोदो जों खाम, सिफुंखौनो लानानै गोबाङै रोजाबनायखौ आरो खुगा मेथाइफोरखौ
औ
माने जों रोजाबनायखौ नुनो मोन माने रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन ना थाय दासान्दि जोङो बिदि नुयो नुबाबो जोङो बेनि अनगायैबो जों गोदान मुगा जेनेबा बक्स केसेटनि औ बेबाय दि जों जोङो दामना नै मोसानायखौबो नुनो मोनो।
औ नंगौ
थ'
जोंनावबो बेफोरबायदिनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
गोदोथ' आरो बिदिनो माइक फोरजों मोसायामोन नालाय
औ नंगौ नों थां बिदिनो जोङो बैस सागो बोथोराव गोबां बिदिनो जेनेबा जों हाबाफारि खुंनायखौबो नुनो मोनो। बैसागु बोथाव जोङो प्रग्राम होननानै बुङो जायखौ औ बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु फांसनखौ फालियोना?
औ फानलियोथ'।
औ बिदिनो जोंनि जायगायावबो बैसागु फांसन खौ जों फालिनाय नुनो मोनो बेवहाय जोङो फुङावनो जेनेबा बादायलायनाय गथ'फोर खौ ओ गेलेनाय बेफोराव औ बेनि उन अनगायैबो जोङो बादायलायनाय थाखाबायानो बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि बै बै बैसागु प्रग्रामाव औ नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि नुनो मोनो ना?
औ नंगौ बेबायदिनो खेला आरि होग्रोयो आरो।
औ नंगौ नों थां थारैनो औ बिदिनो जोंनिया बैसागु बोथोरा थारैनो जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां। औ नोंथां दे बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जों औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नसै औ दे गोजोन्थों नोंथां।